नोंथां खुलुमबाय नोंथां। दायो मा होनो दा जोंनि मोनाबिलि समनि नोंथांखौ आं गिबियावनो दायो जोंनि सावरायनायाव आं बरायग्रोनो थाबाय।
औ औ नोंथां साबायखर
दायो होमबा नोंथां जोङो मोनसे आयदायाव जों सावरायग्रोसै।
औ औ दे।
बे बे आयदायानो जाबाय जोंनि गेजेराव जे सोलिबाय थानाय जोंनि आबादफोरनि सायाव जों सावरायग्रोनो सानदों।
औ औ जागोन नोंथां।
आंबा बे आयदायाव आं गिबियावनो आं फंनैसो बुंग्रोनोसै होननानै आं सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां जागोन दे नोंथां।
उ आं बे आयदायावनो नोंथां आं बेखौनो बुंग्रोनो सा नोदि जोङो बर' समाजा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनाय जों जोङो गावनि जिउ राहा खुंनाय बा जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो गासैबो जोङो न'खर खुंनाय बा जोंनि जानाय लोंनाय गासैनिबो थाखाय जोङो आबादनि सायाव जोङो सोनारनानै दं आरो जोङो बर' समाजा जोङो गोबां रोखोमनि जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोङो आबादफोरखौ मावनानै जोंनि न'खरफोरखौ खुंनायजों लोगोसे जोंनि जिउ राहा दानायावबो जोंखौ आबादफोरा जोंखौ गोबां जोंखौ मदद होदों आरो जों नुबोगासिनो जे जोंनि बर' समाज दा जों दिनैहाय आबाद मावनानैनो गावजों लोगोसे जोङो गावनि गथ' गथाय गासिबो बा जोंनि न' न'खर संसार जों जालांनायखौ जों नुनो थाङो। जों नुगासिनो बिनि गेजेराव जोङो जोंनि बर' समाजाव जोङो गोबां आबादखौ जों मावनायखौ जों नु जों नुगासिनो आरो जोङो जानायनि थाखायबो जोङो मावदों आरो जोंनि जिउ राहा खुं लांनाय बा जोङो थाखा फैसा खामानिनि थाखायबो जोंनि बर' समाजा जों दिनैहाय आबादखौ जों मावगासिनो जोङो जानो थाखायथ' जोङो जोंनि बर' समाजा जोङो ओं जेखौ जोङो न'फोरावहाय जों खेथि खालामगासिनो जेरैहाय जोङो जानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि जों खेथिफोरखौ खालामनायखौ जों नुगासिनो जेरावहाय जोङो जोंनि बर'नि जे आरो जोंनि जे उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मैगं माबा माबि जोङो बेफोरखौ जों खेथि खालामनायखौ जों नुदों जेरैहाय जोङो जोंनि समाजा जेरैहाय जोङो बा जोंनि उदैखौ जों सुफुंनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि आबाद जों जे जों जेरैहाय सभाय बिमा बा जोङो माइ गिबियानो जोंनि माइआसो जोंनि गिबिसिन मानो होनबा जों माइरं गैयाबानो जोङो जोंनि ओ जा जोंनि जानाया जोङो समपुरन जाया बेनिखायनो जोङो
नंगौ नंगौ।
आबाद जों आबाद होनोबा जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ ज खेथि खालामनाय जायो आरो जोङो माइखौ खेथि खालामनानै जोंनि जोंनि बोसोरखिया जे जोंनि जानाय जों बेखौहाय जोङो गिबियावनो जों बुथुमग्रोनाय जायो।
औ औ नंगौ।
आरो दा दैलां बोथोरावहाय जोङो माइखौ गायनानै जोङो मेसें बोथोराव जों माइफोरखौ हानानै जोंनि बाख्रि फोरावहाय जोङो जमा खालामनायखौ जों नुनो थाङो। आरो जोंनि समाजा जों गासिबो बे गिबियावनो जोंनि माइ आबादजोंसो जोंङो ओं जोंनि जानायखौ जों सुफुंङो आरो बिनि अनगायैबो जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो ओंख्रिनि थाखाय जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो मेगंफोर जों गायो। बे मैगंफ्राव जोंङो नायोबा जोंङो ओं फान्थावनिफ्राय लानानै सबा बिमानि फ्राय ला लानानै बा जोंनि गोबां बिदिनो मैगं जेरैहाय बिदिनो जो बिदिनो जोगोनार बा भिन्दि बा बिदिनो ओं जे जों जेजोंहाय ओं नारजि बानायो बा जोंङो ओं गोबां जायजोंहाय जोंङो जोंनियाव जे खेथिखौ जों मावनो हायो जों बेखौ मावनानै जों गावनि उदैखौ जों सुफुंग्रोनायखौ फाय जोंङो नुयो नाथाय बे बेजों लोगोसे जोंङो रां खामायनो थाख फ्रायबो जोंङो जोंनि समाजा दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि जों खेथि खालामनानै गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय रां आरजिनो थाखाय जों खेथि खालामनायखौ जों दा नुगासिनो बिनि गेजेराव जोंङो गोबां रोखोमनि जेजोंहाय जों रां खामायनो हायो बिदिनो फथल होन बा भिन्दि होन बा फानलु होन बा जेखौहाय जोंनावहाय मोननो थांङो जों बेफोरखौहाय जोंङो खेथि खालामनानै जोंङो जोंनि आबादारिफ्रा जों गोबां ओं रांफोर आरजिनायखौ जोंङो नुनो थांगासिनो नोंथां। जोंङो जोंनि जों जोंङो दायो जे जोंनि समाजा जोंनि आबाद मावनानैनो जोंङो थांबोगासिनो। आरो बे आ बे आ आबादखौनो जोंङो जानायनि थाखायबो बा जोंङो रां आरजिनो थाखायबो जोंङो खेथि खालामनायखौबो जोंङो नुनो थांदों नोंथां।
नंगौ नोंथां।
उम नोंथांङा बे बेलायाव ओं आबाद मावनाय बा जोंनि बे जोंनि आबादजों रां आरजिनायनि बेलायाव फंनैसो ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंहा आबाद बुंङोबा जोंना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबादजों सोनारनानै जाबोनाय मोनसे हारि ओ जायनोखि जोंहा आबाद मावनाय बुंङोब्ला जोंहा गुबै बर'फोरनि आबादानो जाबाय जोंहा माइ आबादखौ जोंङो होननो गोनां जागोन। ओना गोदो गोदायनिफ्राय माइ आबाद मावनानै जाबोगासिनो जोंहा बर'फ्रा एनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन आबाद बुंङोबा जोंहा माइ आबादावनो गोबां रोखोमनि आबाद ओ फसल दिहुनन्नाय जायो जेरै रन्जित रन्जना माइ आरो गोबां गोबां माइ बावा माइ फोनाय बायदिसिना जोंङो आबाद खौ नुनो मोनो ओ जोंहा बेनि अनगायै बोथोरखौ लानानै जानेखि जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय ओ दा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर जोंहा बेयाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फसलफोर ओ जोंहा दिखांनाय जायो जेरै गेनायाव दैलां बोथोराव जोंहा माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो। ओ गुबुन फसलफोरखौ दैनि थाखाय दैज्लां बोथोराव मावनो हाया बेनिखायनो जों मेसें बोथोराव ओ जेरै जुखाम आलु मथर कबि बायदिसिना बिलाहि बेफोरबायदि आबादखौ जोङो मेसें बो थोराव बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो आर जोंहा रां खामायनायनि बेलायाव ओ जोंहा आबादारिफोर जायफोर आबाद मावनानै गोदोनिफ्राय जिउ राहा खुंदों। ओ बैसोर मानसिफोरा जोंहा दिनैसिम आबादनि फालांगि एबा जोङो मावनानै मोननाय आबादखौ फाननानै जोंहा दासिम गोबां सुबुङानो रां आरजिनानै न'खर खुङो। ओ जोंहा रांखावरिनि ओ गोनांथिनि जेंना जेंसिनि बेलायाव आबाद मावनाय बायदिसिना फसल मावनानै फाननानै रां आरजिनायखौ गोबां नुनो मोनो जोङो। ओ जोंहा आबाद मावनायखौ बुङोब्ला जोंहा आबाद मावनानैबो सासे ओ ओ सासे जाफुंसार आबाद दारि जानो हायो जोङो आबादनि जोहैबो जोंहा आबाद मावनानैबो जोंहा बान्थाबो मोननो हायो जोंहा मुंदांखा सासे सुबुंबो जानो हायो जों पद्मश्रि बान्था मोननो हानायनिबो। ओ रेकर्ड दं ओ जारिमिन दङ। जोंहा सासे मोजां आबादारि जानो थाखाय आबादनि बागै जोंहा मोजां रोंगौथि थानांगोन ओ जोंहा आबादखौल' मावनानै दोनबा जाया। जोंहा आबाद मावनायनिख्रुइ आबादखौ जोथोनै लाखिनाय एबा आबादखौ फोथांनाय ओ बेयो ओ सबनिस्रायबो ओ गोनांसि हिन दायथ' थायो जोंनाव जोंहा आबादखौल' मावनानै दोनबाथाय जोंनि आबादा एम्फौ एनला बायदिसिना ओ ओम बेराम जा आबाद फसला थैलांनो हमो बेखौ जोङो गावनो नायनांगौ जायो ओ नङाब्ला जोंहा रांखावरि जेंना बायदिसिना जाय बैफोरबायदि मानसि जाय आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ राहा न'खर खुंबोदों ओ बेफोर सुबुङा आबादखौ मावनानै गोबाङै जोथोन लानाय एबा जोथोन लानानै आबाद फसलखौ दिखांनाय जोङो गोबाङै नुनो मोनदों। आथिखालावबो गोदो गोदायनिफ्राय जेरै आबादजों सोलिदों बेफोरबायदिनो आबाद मावनायफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव जोंहा दासिमबो गोबां नुनो मोनो। जोंहा दासिमबो आबादजोंनो सोनारनानै दं होननानै जों
ओ बुंनो हायो। जोंहा जिउहा ओ आबाद फसलखौ जोंहा आबाद औ
उम मा होनो जेखौ नोंथाङा बुंदों बे गासिबो सैथोआनो आङो ओ दायो जि जायगायाव दंबा आं नुगासिनो आं गोबां लाइमोनफोरखौहाय जोंनि जायगायावहाय जे आबादफोरजों गावनि जिउ राहाखौ खुंनो हानाय बे लामाफोरनि गेजेराव आङो बिदिनो फानलु सिब्र गायनाय बा जोंनि गेजेराव ड्रागन फ्रुथ गायनाय बा बेबादिनो स्ट्रबेरि गायनाय बेफोरजों आं गोबां ओ रां आरजिनानै गावबा गावनि न'खरफोरखौहाय मोनसे गोख्रों एबा जोङो गोबां रां खामायनो हानायखौ आं नुगासिनो नोंथां
नंगौ निस्सय बेबायदि दानि गोदान फसलफोरखौबो जोंनि लाइमोनफोरा रां खामायनो थाखाय एबा न'खरखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय सासे जाफुंसार आबादारि जानायखौ जों नुबोगासिनो दं ओ आरो आसा खालामो इयुनावबो जोंहा गोबां रोंखा राखा आरो जौगानाय आबादारिफोर ओंखारबावगोन होननानै नोंथां जोंना समाबो जाबाय नै आं नोंथांनिफ्राय जाखिनि ओ
मिथिनानै मोनबाय। ओ बेसेन गोसा राव मिथिनानै मोनबाय। नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
दे जागोन नोंथां
औ